औ नोंथां।
अबाव दं नोंथां?
आङो दा न'आवनो दं
अ आ।
आंथ मावाखै जेबो आं माने ओरैनो दस से सम जेरना दं।
अ ओमफाय ओंखाम जोंखाम जाखांबाय नोंथाङा।
ओंखामालाय जाबायमोन ओं।
अ औ औ बाखि खबरफोराथ थिगैनो खोमा ना नोंथांना माब्रै
औ आंना खबरफ्रालाय मोजाङानो बिथां नालाय।
आंनाबो गेजेराव नोंथां ओ मालाबा गाज्रि मालाबा मोज जां दायो एसे गेजेरावनो मा बुंबावनो?
औ।
मानसिनि जिउ मोजां गाज्रियाथ थाखायो होननायसो जाबायना नोंथां। दायो आङो नों थांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो मोनसे बाथ्रा बा सोंलुसो खालामनो सानदोमोन आं नोंथांनावहाय।
आतसा औ खालि जागोन दे।
अ नोंथाङाथ दायो जेबो मावाखैबालाय फ्रिमोन नामा नोंथां नों दसे समनि थाखाय। अ अब्लालाय आङो नोंथांनाव। एसे सोंलु खालामनायसो जासिगोन दायो।
औ औ।
आंबो बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिनथि आ ओंखायनो नोंथांनाव आङो फन खामनानैसो एसे नलेज बा बिनि सोमोन्दै एसे सोलोंथि लानोसो सानदों।
आतसा औ मानि सोलों मानि थपिकया?
सोंलु खालामनायनि उम जाहोनानो माबानि सायावसोमोन? जेरै दंफां लाइफांनि सायावसो सोंलु खामनो सानदोमोन आं नोंथांनावहाय दा नों थाङाहाय मा हायो बा जि हायो गुसुङैबाबो फोरमायना होबा एसे गोजोननाय मोनगौमोन आङो।
आदसा आंखौ माने बिथाङा दंफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे खोथाफोर बुंनो। फोरमायदों आरो
औ औ औ।
औ औ हमबाथ आंबो बारा‌ मोजाङै मिथिजोबा जि मिथियो आंबो खोनथागोन दंफां लाइफाङाथ जोंनि जोंनि लाइफआवहाय बुहुद माने जोंनि थानाय जा थानाय बा जानाय थाखाय बुहुत मोजां माने बुस्थु बे। दंफां लाइफाङा दा हमना ला बे गैयाबानो जोंना संसाराबो स थांना थानो। हानाय नोङामोन संसाराव मानसिफोरा एबा जोङो हमना ला जोङो दंफांनि सायावनो बुहुत माने ओ दंफां दंफांनि सायाव जोङो बुहुद नाबथानानै थायो एबा जोङो बेखौ नांथारगौ। दंफां लाइफांखौ।
हमना ला जेरै दंफां लाइफांफाय जोङो मा मोनो फिथाइ सामथाइ जों जानाय लोंनाय मोनजोबो। आरो जोङो दंफां लाइफांखौ न' स' बनायनो नांगौ आर जोंनो बुहुत बहुत खामानियाव होयो बेलेग बेलेग खामानियाव दा मेनलि दंफाङा जोंनि थाखाय दै दंफां थाबासो जोंना थांना था थानाय जायो मानो होनबा जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय फार्स्टआवनो जोङो। अक्सिजेन मोनो आरो जोंनि अक्सिजेन होयो बे आरो दंफां लाइफाङा जोंनि बे गाज्रि गेस बा जोङो जोंनि जोंनो नाङा नाङि गेस बेफोरखौ गावनो साफा खालायो एबा लायो हमना ला कार्बन-कार्बन दडाइ अक्साइड होयो दंफां लायो। लायो कार्बनडाइ अक्साइड दाथ' जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि थाखाय अक्सिजनासो मोजां ओमबा जों खौ बियो मोजाङै खालामनानै होयो।
औ नोंथां।
मोजाङै दोनो आरो बे आरो जोङो होनखाबायानो आङो जोङो जानाय लोंनाय नाय मोनो आ आरो नों न' स' लुयो जेरै ओ हमना ला जोङो औवा दंफांखौ जों मायाव बाहायो होमबा जोङो न' लुनायाव बाहायो ओमफाय आरो‌ जोङो माबा-माबि जिखुनु सियार बायदिसिना जोङो बनायो जोङो साजायनो था खाय जोङो बनायो
औवा दंफांनिफ्राय आरो जोङो हमना ला जोङो थाइजौ दंफांनिफाय जों मा मोनो थाइजौ मोनो एबा जोङो मालाबा नांगौबा जोङो दंफांखौ दानफायनानै जोङो न' लुनो होयो बेजों आरो जोंथ' आरो बेल' नङा बुहुद दंफां दं जाय खान्थाल होन ओ आरो आपेल होन गय खा खान्थाल नालेखर बहुद गुबुन-गुबुन माने दामि-दामि दंफांबो दङ जेरै बेनिफ्राय जोङो न' बनायो एबा जों जोङो जाग्रा मुवा मोनो जोंनाव दंफाङासो मेन बे नोङाबा जों जोंना गैयानो जेबो
ओ फासन जोङो जानो मोनो न' लुबोनो मोनो एबा जों बहुद खामानियाव बाहायो नोङा होमबा नोंथां। आरो जों बेसेबां हायो दंफां जों हायो बेसेबां हायो जों दंफांसो गायनांगौ। दंफां थाबोसो जोङो बार गुसु मोनो ए जोङो साइख्लोम मोनो थानो थाखाय बेफोर नङाबा जोंना जायगायाबो गरम जायो एबा जोङो बारहावा मोना बेफोरबायदि माने गोबां खोथा फैयो आरो। दाथ' बिथाङा आं होननायखौ बुजि दों ना बुजायाखै आं होननायाबो जाहैदोंना जाहैयाखै नोंथाङा इसे होनफिननो हागोन नामा?
ओ नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राबो गासैबो सैथो नोंथाङा दा ओ जि बुंलांदों बेफोर गासैबो सै ओ सैथो गोजा आरो गोबां सोलोंथि मोननो हादों आं नोंथांनिफ्राय दायो आङो मोनसे सुंलु खालामनो
औ हागोन दे सोंनो
दायो नोंथां जों जे बिदि समायना-समायना दंफां नुनो मोना बेखौ इंराजिनि फेरि प्रसम होनो। दा आङो बे दंफांखौ गायफैनो सानदोंमोन ओ जोंनि गामियाव बिदि दंफां राव नाव बो गैय बा बुहुत खम दंब्लाबो बिदिखौ नुनोनो मोना ओमफाय बे बिबाराहाय बारबाथाय गोबां समायना जायो नोंथां बिदिनो ओ पिंक पिंक जायो बिनि बिबाराहाय ओ‌ ओमफ्राय दंफाङाबो बारा गोजौ जाया बिदिनो सेर सेर गायना लाबा समायना नुथारो ओमफाय
औ-औ।
दंफांखौ गायनो सानदोंमोन आरो आमफाय बे जागोन ना जाया थाय आङो ओरै फुलि लाबोलायनो नागिरदोंमोन ओरै जोंनि ओ‌ खाथिनि स्टेटावनो मोनो बा खावनो मोनो ओ‌ बेनो जाहैबाय ओ‌ अरुणाचल प्रदेश होननाय ओ जोंनाथ' बिदिनो बरडार नांजाब खानाय नालाय आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश आं बारा गोजानबो जाया बेनि खायनो आङो फुलि लाबोनानै गायफिनो सान सान्दोंमोन ओ जोंनि गामियाव आंनि न'आव गायनो सान्दोंमोन आरो आं बे फुलिखौ ओमफाय आं सानदों बे थेरि ब्लस होमबा बे बिबारा दंफाङा थांगोना थाङा जोंनि हायाव जोंनि हायाथ' गोबां मोजां बा हासारगोन नां बा हायानो एसे बेलेग रोखोमनि नुनो मोनो ना जोङो एसे सिन्थाबो जादों आं नोंथां जेनेबा आङो एफा बुरजा रां होनानै बिदिनो पनसासथसो फुलि लाबोनानै गायफैबा लससो जागोन नामा थैलांजोबबा बिदि सानदों आरो आं नोंथां दा नोंथाङा मिथिबायो नामा जेनेबा जोंनि हायावहाय थांगोन ना थाङा बे दंफाङाहाय
नंबां होननायाथ' थाङो जिखुनु बेथ' ङो जोंनि जायगायावथ' बे समदहैनाय जाखायो जोंना बोथोराबो मोजां जायगाबो मोजां जोंना दैबो मोनबाय थाख गायो हमना नोङो बिथांआ दंफांखौ गायनोबा नोङो बुहुत आबदलि दोनांगोन बहुत आबदाललै दोननांगोन एबा जोङो साफा खा खालामग्रानांगोन बा जोङो दै दै गैयाबा जों दै होनांगोन हासार गैयाबा जों हासार होनांगोन बेफोरखौ माने जों फास्स'हाय ओ फुलिखौथ' गोरलै ला नालाय जेब्ला फुलियाहाय गोरलैयो गोरलैयैनो थाबाय थाथ'गोन साननैसोआथ' देरहागौमनि अब्लाथ' बिथाङा एसे मोजाङै आपडाट लाग्रोनांगोन आरो बेखौ नङा बाथ' बे गैरलैयावनो थैबाथ' बे जाखांखानाय नङा एबा जोंना नस्थ' जागोन फैसाबो थांगोन एबा जोङो लांलाय लाबोलाय खस्थ'बो जायो नालाय बेखौ माने बिथाङा फार्स्टआवनो आपडाल लाग्रोनांगोन जोंनि जायगायावथ' जायो जानायालाय
औ नोंथां
बेखौथ' जोङो जोङो माने आबदाल लानायनि सायावसो आरोना नोंथां उम दा नोङो आबदाव लायाबा बे बुस्थुआ जाहैया उम
औ आङो बेखौनो सोंलु खालामनो सानदोंमोन आरो नोंथां आं बारा जोंनि गामियाव नुफेराखै बा गैयानो होनजायोना नोंथां ओंखायनो आङो माने समायना नुनायखाय आङो फसायदों दंफांखौहाय ओंखायनो आङो गायना लाय होनो सानदों ओ आंनि न'आवहाय बिदिनो रोखोम रोखोमनि दंफां बेलेग बेलेगबो नुनो मोनो ओ बिसिनि ओ बा बे अरुणचल हादरनिया औवायाबो फिसा फिसा समायना जाथारो बेफोरखौबो नुुनोनो मोना जों गामियाव ओ
उ
जा मोजां जायो नायनोबो ओ आरो इसि खै औवा मेवाइबो मोनो ना मोनाथाय जोंखैथ' औवानिफ्रायनो ओ गोबां औवा मेवाइ मोनोना ओ जोङो औवा मेवाइ जों गोबां गोबां रोखोमनि ओंख्रि ओंलाबो संनो हायो जेरै ओ अमाजों मेवाइ रुनाय बिदिनो अनला मेवा दाउ बि गोबां गोथाव जायो बेफोर ओंख्रियाबो औवानिफ्रायनो मोनो जोङो नागिरलाबायबानो मोनो गामि गामि जोङो बेखौ बायनाङाबो जाहैबाय बा जोङो औवा मेवाइखौ जोङो बि दिनो ओ फानहैनोबो हागोन ना नोंथां उम फानहैनानै से एनै रांबो खामायनो हागोन जों बेनिफायनो
उम
बुंब्ला जोङो औवा खौबो औवाखौनो औवा गथाखौनो फाननो हायो जों फाननायालाय दा रोखोम रोखोम रोखोमनि गोबां इमपरटेन्ट बायदि नुदों आं औवाखौथ' मानोना औवानिफ्रायथ' औवा मेवाय जाह जाग्रा उम न' बानायो जोङो न' स' जेनलाब ओरै जेनलाब बानायनानै न' बानायो ओरो न'ल' नङा जोङो जोंनि बिदिनो ट्रेडिसननिबो दामग्रा देग्रा बानायनाय नुनो मोनो औवाजों जेरै जों बुंगोन आं बुंगोन जेरै जोङो सिफुं बानायनाय नुयो औवाजोंहाय ओमफ्रायहाय ओ बिजिनो ओम माबो ओ दंबावो आंनाव गोसोआव फैथ'वाखै एसे दंबावैमोन बेखौ आङो उनाव फोरमायना होनोसै रायलायनाय जायोबा नोंथांजों दायोथ' औवाजोंनो जोङो नांगोलबो बानायना होयोबा खदालनि ओरै हमग्राबो बानायनो हायो बा जोङो बिदिनो न'नि उम सेर सेर जेवरा बायदि दुमनो हायो औवाजोंहाय बा हमना ला जों गामिनि फिसा फिसौ फांसन जाबानो जाबा माने फेन्देल सेन्देल लुनो हायो औवा गायनानै थिरफाल सिरफाल खोबनानै मानानै बहुद सहाय जायो मा नोंथां औवाजों
औ नंगौ नंगौ
उम औवाखौ फानब्लाबो गोबां रां मोनो दा आङो बेखौनो सोंलु खालामनो सानदोंमोन ओ नों थाङाथ जोबोद मोजाङै फोरमायना होबाय दंफां लाइ दा नोंथां आङो बे ससेयावनो दोनथ'नोसै खोमा अब्लालाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ आंबो गोजोननाय थाबायदे औ